खोनाबाय।
औ खोनादों।
खालामदों।
खबरा ओरैनो बिदिनो मोजाङैनो दङ।
नङा नङा मा खालामदों।
अ लेखा फरायगासिनो।
आतसा दा दं।
दायो आङो गुवाहाटियाव आइटि आइ फरायगासिनो।
आतसा। आसनि खोथानाय। बे आइटि आइ आ ओमफ्राय नोंसिना माबोरै सोलिगासिनो माने मानि सायाव लादों नोङो?
आइटि आइ आथ' दा मोजाङैनो सोलिगासिनो आरो एगजामबो फैसिगोन। आंना लानाया आङो अट'मबाइलनि सोमोन्दै लादों माने गारिफोरनि सोमोन्दै।
नोंना ओमफ्राय खय बोसोरनि कर्समोनलाय
जोंना कर्साआ दुइ बोसोरनि।
दुइ बोसोर नामा?
औ दै बिसोर
आदसा ओमफ्राय नोंसोरना फैसाफोर होनांदों नामा?
फैसायाथ' जोंना होनाङाखै माने जोङो गभारनमेन्ट सोना
आदसा गभारनमेन्ट मोन ना ओमफ्राय सेलेकसन प्रसे सेस आं माबायदि बेयो?
सेलेक्सन प्रसेसाथ' टेन नि मार्कस मार्कनि सायाव लादों।
उम ओमफ्राय जेनेबा मा मा खालामनांगौ दाबायदियाव एदमिसन लानांगौबा मा खालामनांगोन आङो जेनेबा?
दा एडमिसन लानांगौबा मानेथ' दा एडमिसन डेटआ बारग'बाय थेवबो आं आं खोन्थाना होनोसै माबोरै खालामनांगौ। सिगांथ' मोनसे गभर्नमेन्टनिफ्राय नटिफिकेसन फैयो। बे नटिफिकेसन फैनायाव रेजिसट्रेसन खालामनांगौ आरो नोंनि मार्कसिकनि सोमोनदै माने मार्कखौ आपलद खालाम नांगौ। फैगोन मेरिटलिस् फैनायाव नोंना नामा फैयोबा जागोन आरो जुदि आरो फैसायावबो माने राउन्ड वान राउन्ड टु बिदि जायो राउन्ड ववानाव फैयाबा राउन्ड टुव फैनायनि चान्स थायो।
ओ नों अबे याराव लानायमोनलाय!
आंनाथ' इयारा टु थावजेन टुइन्टि फाइभआव लादोंमोन दा बोसोरसे जाबाय।
बोसोरसे माने नोंना बोसोरसे दंबावो आरोना?
औ बोसोरसे दंबावो।
आदसा ओमफ्राय नोंना दा इगजाम जाबाय ना जाथ'वाखै?
एक्जामाथ' जासिगोन।
आदसा औ क्लासफोरा माबोरै जायो आइ टि आइ आव माने नोंसोरना दा एम एम बि मोन ना नोंना? एम एम बि नोंना क्लास फोरा माबोरै जायो माने माखौ मा फोरोङो?
क्लासाथ' रेगुलारैनो जायो आरो फोरोंनायफोरनि सायाव बुंनो थाङोब्ला फासाव प्रेक्टिकेल जायो, बिनाव थिउरि जायो आरो मालाबा बा थिउरि जाग्रोयो बिन प्रेकटिकेल जायो। बेयाव गारि-मथरनि सोमोन्दै माने प्रेकटिकेल खालामनो मोनगोन आरो थिउरि मोनगोन आरो बेयाव आरो इन्जिनियारिं द्रयिं क्लासबो ला नाय जादों।
औ औ जिखुनु नोंसोरना बे कर्स लानायाव साबजेक्टआ खयथा जादों माने? जेनेबा मा माखौ
जोंना बे कर्स एम एम बि आयदायाव लानायाव आंना साबजेक्टआ टटेल मोनब्रै जादों।
मोनब्रै?
औ।
औ जेन'बा मा मा?
ओ फार्सआव इ डि आरो डाब्लिउ एसि अर्कस अफ केलकुलेसन, इ दि माने इन्जिनियारिं ड्रयिं आरो एम एम बि आइदनि प्रेकटिकेल आरो थिउरि मोनसेयानो जाबाय आरो मोनसेया जाहैबाय पि दि
आतसा। ओमफ्राय नोंसोरना क्लासा फुंनि खयथानिफ्राय जायो माने खयथानिफ्राय खयथासिम फुङाव जायो ना बेलासि जायो?
जोंनाथ' क्लासआ दा फार्स्ट इयाराव फुंनिफ्रायनो जायो नयथानिफ्राय दुइथा आरो मालाबा आततानिफ्राय दुइथा। आरो सेक्ण्ड इयाराव टाइम टे बोला सोलायगोन आरो।
औ औ ओमफ्राय दा नों ओंखाम जाबाय ना जायाखै?
ओंखाम जाबाय जानायालाय ओंख्रियाथ' बुंनो थाङोब्ला बर'नि मुंदांखा ओंख्रिखौनो जाबाय आङो।
औ औ मा ओंख्रिलै?
आङो थास' बिसं ओंख्रि जादों थास' बिसंजों अमा बेदर।
औ औ आंबो जागौमोनलै अमा बेदर दङबा
अमा बेदराथ' दंमोन दंनाया, दा नोंथाङा गोजानाव जाबायना मोनजाथ'नाय नंला
जानोलाय बिराद गोसोमोन आंबो जाबाय सप्तासेसो दासिमबो अमा बेदरखौनो मोनजायाखै माने आं एसे आलदा जायगायाव दंफैयो नालाय बेखायनो मोनजाथ'वाखै
अ अमा बेदरा जानायाव गोथाव जायो।
औ औ आंबो बिराद मिस खालामगासिनो अमा बेदर जानो लुगैगासिनो गोसोखांगासिनो आं अमा बेदर। अमा बेदरजों बे नारजिजों जानो मोनथाराखैलै
अ औ औ बे नोंथाङा बुंनाय नारजिजों अमा बेदराबो जोबोद गोथाव।
औ औ ओमफ्राय माला जागोन सानखो? सानसे लोगो हमनानै जानो हागौमोनलै
जानायाथ जानायसिन र ओ नारजिखौ मोजाङैनो बांद्राय गोखा नङैखौबो बासिनानै लानांसिगोन अमा बेदरा गोथाव जागोन मेजेम मेजेम ना
औ औ बे अमा बेदर खौबो जानला मानला जाजायालै माने दाना फार्मनिफ्रायसो फायसोगारो नालाय बर' बिमा हिनजावफोरबो फिसिनो बिराद खमायबाय आगोलनि बायदि फिसिलाबो मानसिफोरा आजिखालि फार्मनिफ्रायसो फायो बेनिखायनो गिनायबो मोनो आं जानला जानला मोनला जालाबायनो
औ औ नोंथांनि गिनायाबो ओ माने जानला मोनला गिनाय नङा गिनायाबो जाहोन दं जों बेखौ बुजिनो मोनदों दा जों जोबोद मेदिसिनफोरनि जुग जाबायना गिनांगौ जायो।
बेखायनो आं माने जानला मोनला जायगायाव अमा बेदरखौ जायाखैनो आं माने गावनि नआव जेब्ला थायो नआव थाब्लासो माने ओ गावनि ओनसोलावसो आङो बायनानै जा यो आरो आरो ना
औ औ मोज जां नोंथां मोजांनो दा
माने जानला मानला जाबाथाय दाना बेरामफोरानो मोदोमाव सानेनलाबायो बेराम जाबाथ आरो बुंनोनो नाङा दानि जुगाव मा बेमार मा बेराम हमो रावबो माने बुं स्लाबनो हाया जानाय लोंनायजोंनो गासै बेरामाबो जाफानाय जालांबाय।
औ औ नोंथाङा थारखोनो बुंदों। दा आङो नोंथांनि सोमोन्दै सोंसै नोंथाङा बहा दङ?
आं दा बर्थमानथ' गुवाहाटीयाव दंफैयो।
अ गुाहटीनिसो गुवाहाटी ओ नोगोराव दं नोंथाङा?
औ आंथ आं जायगाखौ आं दा किसुमान जायगाखौ माने खोन्थाथ'नो हाला। मोनसे खामानि मावनो थाखाय फैदों आङो। औ दा आरो सोंबावदो सोंनोबा मायबाफोर सोंबावनो
अ नोंथाङा गुवाहाटीनि मुंदांखा खा कामाख्या मन्दिराव थांखांबाय नामा?
कामाख्या मन्दिरावथ' आङो थाङाखै आगोलो थांबाय। थांनाया खिन्थु बेयाव आं माने खुलुमनो हाबफेराखै दिनैसिम नायनानै फैबाय मन्दिरखौ। औ ओमफ्राय नै दा बावैसो जानानै थांबायम अम्बुसि अम्बुुबुसि मेला बेयावबो जोबोर मानसिफोर फैदों। मोन फुजा होनो थाखाय बे फोरबोआव माने गोबां मानसै फैदोंमोन आर ओ थांनोलाय गोसोमोन नाथाय समफोरनि आंखालनि थाखाय थांनो हायासै आरो लोगोसे बांद्राय मानसि थानायाव एसे थांनोबो गिख्रंथाव मोनो मानो होनना बुङोब्ला ओ नारसिन नारदला बांद्राय जायो आरो ओ बुंनो थाङोबा समनि आंखालावनो थांनो हा थांनाय जायासै थांदों नोंलाय सानदोंमोन।
औ औ नोंथांनि बुंनायाबो थारानो।
औ।
दा नोंथाङा जाखांबाय नामा?
आं नै दा बावैसो जाखांदों।
अ मा ओंख्रि जाखोबा नोंथाङा?
आंथ' बुंनो थाङोब्ला ब्रयलारसो जानांबाय ब्रयलार। ब्रयलार चिकेन आरो बे जोंना नैयावथ' अमा बेदरखौ मोना नालाय बेनिखायनो ब्रयलार चिकेन जो ओमफ्राय बे मैथा माबाजों जाबाय आरो मैथा गोखैजों
अ औ गोथावनो जादों नोंथाङाबो।
माने आङो ओ
नागिरदोंमोन आङो नागिरनानै माबाया ना थानायमोनब्ला बांसिन
औ।
थावसिनगौ।
औ औ नायाबो गोथावानो। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव अखा हायाखै नामाथाय? औ औ। आया दस मिनिट